हेल नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय। गोजोन बेलासिनि गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायबो हरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांनाव दा जर'खा माबाफोर आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नामा नोंथाङा
आंथ' सानदोंमोन ओ जोंनि जोंनि डैलि लाइफनि नि सोमोन्दै माने सानफ्रामबोनि जोंनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै
नोंथाङा मा होनो बेनि सायाव सावरायजागोन ना सावरायजाया
औ नोंथां सावरायजायो नोंथां जोंनि बर' बर'फोरनि हारिमुवारि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै राय्लायनोसै नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथाङा एसे जोंनि बर'फोरा माबायदि सानफ्रोमबो जिउ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायग्रो ना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जोंनि बर'फोराथ' बिदिनो मावनानै दांनानै गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मानसि मान गोदोनिफ्रायनो गावनि आ आथिङावनो गाव गसंनानै माने गावनि जानांगौ आदारफोरखौ गावनो बुथुमनानै आरो सामफ्रोमबोनि माने बर'फोरा ओरैनो थानानै मोजां मोना आरोना माने माबा मोनसे मावनानैहाय बारो हरो आरोना माने ओरैनो हगार हरा बर'गांनि बेनो मान बिसोरो ओ माबा नङा माबा बे सानफ्रबोथ' बिनो थाबाय खामानि मावनाय मानायाथ' थाबाय जे ओ जानाय लोंनायनि मावबाय आरो बिदिनो माबा मोनसे जानाय लोंनायजों लोगोसे थांनानै थानो थाखाय खामानि मावनाय मा जानाय लोंनायखौ दिहुननो थाखाय मावनाय आरो फ्रि टाइमावबो बि बिसोरो ओरैनो थानाय समावबो बिदिनो ओ माबा नङा माबा मोनसे बिदिनो मावो आरोना जेन'बा ओ बर'फथ' बिदिनो खामानिफो आरो मावो। जेरैहाय बर' हिन्जावफोरा बिदि इन्दि लानाय खुन्दुं। लुनानै जि दानाय मानाय बिदियावहाय टाइम ओरैनो थाबा मान बिदियावहा य हगारा हगरो आरोना आरो टाइम फोरखौ आरो बर' हौ फोरथ' बिदिनोसै मावनाय दांनाय आरो थाखा फैसा खामायनाय बेफोरावहाय। माने थायो आरोना। आरो बिदिनो उम ओ हाल खदाल बेजों नांनानै थाबाय आरो औ। गोरोब माने गोरोबलायनानैबो थायो आरोना अनलायनानैबो थायो। दि लाइफावदा नों थाङा मा बुंनो सानो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाथ' जोबोर ओ समायनाखौनो बुजाय नङामा नोंथां। जोंना जेरै गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मा होनो बेखौ जब जब ना मा होनना बुङो रायजो जालायबोगासिनो दङ दा। जोंनाथ' थांना थानाय होनोबाथ' जोङो अ आबाद मावनानै थांना थायोमोन जोंना बर'फोरा दा जेरै जोङो न'खरफ्रोमबो सुबुंफ्रानो जोंना आबाद मावोमोन दाबो मावो गोगा। गासिबोआनो मावा नाथाय खायसेया मावो खायसेया मावला दानिया दा आबाद मावग्राफोरा जेरै दा दैज्लां फैनाय लोगो लोगोनो ओ सोरांब्लानो दुब्लियाव थांसै। ओरै हालेवसै बेनि उनाव जि जि खामानि फैयो आबादाव माइ गायनायाव बेखौनिखौ मावसै सोरांब्लानो गोदोथ' मोसौ हालि होनना लाङोमोन। ओजोंहाय ओ दुब्लि बोथोराव मोसौ हालि बयहाबो थायोमोन नालाय हालेवग्रा दाथ' औ दाथ'
दाबो माने औ दाबो माने माबायाथ' थायो मोसौफोराथ' थायो दाबो बेलासि जाबानो औ। औ एफाराब नुनो मोनला औ खिन्थु दाबो माने बै बेफोर बिसोरोना बर'फोरा दा दासिमबो माने साहा लोंनो थाखाय मा माने मोसौ गाय बिदि लानायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेखौहाय माने औ फुङावहाय खाहैयो बेलासियावहाय आरो बे मौसौखौहाय सानजौफुआव दोस्लायहैगोन मोसौखौ खास्लायहैगोन बिनि उनाव मोन बेनिफ्राय बिसोरो बेखौ लायनो थांगोन आरो न'आव लाबोनानै खाफैगोन आरो।
औ नोंथां औ औ दा जोंना मोसौनि अनगायैबो जोंहा बर' फोरा ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ गुबुन-गुबुन जुनारफोर फियो जेरै अमा लायो गोबाङानो आरो लोगोसे बोरमा लायो आरो जोंहा दाउदै एबा बेदरफोर जानो थाखाय जोङो दाउ फिसियो हांसो फियो। औ बेबायदिनो बर'फोरा ओ जिउ खुङो आरो माने ओ मोसौ-मैसो अमा दाउफोरखौ लानानैबो खायसेया गुबैयै जिउ खुंलाङो। खायसेयाथ' ओ अमानि अमाखौ लानानैनो जेरै गिदिर गिदिर ओ फार्म खुलियो बेनिफ्रायनो अमाखौनो गुबैयै खालामनानै फानो बेदर फानो आरो बेजोंनो न' नखर सालायलाङो आरो गोबाङा मोसौ सौ होनना बुङोब्ला मोसौखौनो लानानै खायसे खायसेया गाइखेरनि ओ ओ मा होनो बेखौ ओ बिजनेस मावो।
औ।
दा बिदिनो ओ बर'फोरना ओ गोबां गोदो-गोदाय माने सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मुवा बे साद बेफोरखौबो बाहायनो थाखाय न'खरफोरावनो बानायोमोन आरो जेरै ओ दाला-सान्द्रिफोर जाहै बाय गोदो गोदाय बेबायदिनो ओ न'खरनि बिफाफोरा जेरै सोलोंनानै लायोमोन बेफोरखौ बेफोरो गोदोनि ओ बेफोर नङाब्ला गोदो माने सोलियामोन नालाय बेफोरखौ गोदोनि गोबां मानसियानो सोलोंनानै लायोमोन आरो बानायनानै बेबायदिनो बेफोरखौबो लानानै जिउ खुंलाङोमोन आरो। नाथाय दासो खम जालांबाय दा माने मा ओ स्टिल लहा ओ आयनानि मुवा बेसाद बेफोरबायदि फैनायनि थाखाय दा आरो ओ बेफोरबायदि मुवाफोरनि बेसादफोरनि गोनांथिया एसे खम जालांबाय नालाय अब्लाबो दा जेरै दाला सान्द्रिफोरखौ नांगौ जायो बेनि थाखाय जोंनिया खायसे बर' आबौ आबैमोनखौ जोङो दाबो औवानिफ्राय औ एबार दंफांफोरनिफ्राय ओ जोङो ओेरै ओ दिंखि बायदिसिना बानायनाय लोगोसे दाला सान्द्रि आरो सेन ख'खा बायदिसिना हेबनानै जोङो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो दा सिमबो लोगोसे लोगोसे मोनसे बर'फोरनि मा होनना बुङो ओ मोनसे निसा। बुस्थु जाय जुमाय सङो जाय बर'फोरा बेखौबो जेरै जोंना आबौ आबैमोना लोङो नालाय बेनिखायनो खायसे खायसे न' खरफ्रा दाबो जेरै जुमाय संनानैबो खायसेया जिउ खुङो। औ। दा नाथाय गोदो गोदायनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय गोबां सोलाय सोलायलांबाय नङा होमबा नोंथां दाथ' गोबाङानो साख्रि नायगिरसै।
माबाफोर ओ फालांगि मावसै। नोंथाङा दानि ओ जिउ खुंनायनि बागै एसे सुंद' फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? गोदो आरो दानि ओ जिउ खुंनाया माबायदि सोलायलांखो बेबायदिनो
ओं गोदो थ जोङो गोदोनिखौ नायोबाथ' जोङो गोदोनि समावहाय आ बौ आबैमोनाथ' ओ गामिफ्राव थानानैनो माने जिउ खुङोमोन बिसोरो माने मिथिंगाजों बिराद गोरोबनानै थानो मोजां मोनोमोन आरोना। माने मिथिंगाजों गोरोबफ्लेग्रामोन आरो नाथाय दानि दिनावहाय सहरावहाय माने साबसिन टाउन सहरफ्रावहाय माने बांसिन मानसिफ्रानो ओ फैनो थाफैनो बिराद मोजां मोनसै। आरोना सोलायनाया फैबाय आरो माने एसे ओ जेन'बा जोङो ओ जोङो फरायनायनि उनावहाय माने जोङो टाउन सहरावहाय थाफैनो माने बिराद मोजां मोननायखौ नुनो मोनसै आरो ना माने बांसिनानो ओ टाउन सहराव फैनायखौ नुनो मो नसै आरो मानो होनोबा टाउन सहराव बा नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ मोनो आरो ओ नांगौबायदि जोंनो माने जे नांगौ बेफोरखौ जोङो गोसो जाबानो माने मोनो नालाय। आरो गामियाव थायोबा नायोबा जोंथ' ओरैनो गामियावहाय मोजां बारहावा मोजां आबहावाखौ मोननो हायो नाथाय माखासे बिथिङावहाय जोंनाव जेरै एसे खस्थ' जायो आरोना गामियावहाय नांगौ बायदि दानि बोथो- रावहाय नांगौ बुस्थुफोरखौहाय मोननो गामि एरियायाव एसे गोब्राब जायो बेखौहाय दायो जोंनि बेवहाय नुनो मोनो जाहैबाय सोलायनाय नुनो मोनो आरो दानि दानि दिनावहाय गोबां मानसिफोरखौनो माने जोंनि बर' रावखौ लायाला- सिनो माने बेलेग रावफोरखौ लानायखौबो नुनो मोनो आरोना माने बिदिखौबो नुबोनो मोनबाय आरो औ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय दायो नायोबा जोङो बांसिनखौनो नुयो आरोना टाउन सहराव फैनायखौ आरो गोदोहाय जेसेबांनाखि फरायनाय लिरनाय दङमोन बेनिफ्रायहाय दायो बांसिन फरायनाय लिरनायखौ नुनो मोनसै गोदोथ' बांसिन फरायनाय जायामोन नालाय। ओमफ्राय औ। दायो गोदोनि दिनावहाय जेरैबायदि बिदिनो बर'आ आइजोफोरा एम्फौ लायोमोन जि दायोमोन बिदि खामानि मावोमोन मोन बेफोरखौहाय दायो एसे खमैहाय नुनो मोनसै आरोना। मोजाङै नोजोर होयोब्ला जोबोर खम मानसि फोरखौहाय बिदि एम्फौ लानाय आरो बिदि गामि गामि थांनानैहाय बिनिफ्राय इन्दि खाबायबायनानै हाय एम्फौ नो आदार होयोमोनना? फोरखौहाय खम नुलांनायखौ नुसै
दा दानि दिनाव जोङो। बांसिन आबैमोनखौल' मावनाय नुसै बेफोर खामानिखौ जेरै इन्दि फिनायफोरखौबो नायगिरफैनायफोराबो दा जोंनि न'फोराव नायगिर फैयो दा आबै मोनाल'सो नागिरैयो फैयो जोंनि गामिनि दा गोदान आनै मादै मोनाथ' जोङो नायागिरनायखौ नुला बिसोरो गोबां गुबुन खामानियाव मुखुब जासै दा जेरै फरायसा' गथ' साफोरखौ फरायसालियाव दोनहैनाय न'नि ओंखाम संनाय बे फोरावनो बांसिन मुखुब जासै दा बेनिखायनो बिथांमोना जोंनि बे नि गोदोनि गुदि मा होनो बेखौ हारिमुवारि खामानिफोरखौ मावनो बारा एसेबां सोलाबला आरो अब्लाबो गारथाराखै गोबांखौनो मावो अब्लाबो औ गुबुन गुबुन खायसे खामानिफोरखौ जोंना मावनो सोलाबा जाबाय आरो नोंथां
औ बिदिनो
औ दा नोंथांजोंना समाबो जाबायमोन दा
औ औ नोंथां दे जागोन दे
गोजोनथों
गोजोन्थों नोंथां